औ हेलौ खोनादोंना आंनि भयसखौ मा खालामदों
आंङो इ जिरायनानै दंङ ओरैनो नोंथांङालाय
आंबो बिदिनो जिरायनानै दंङ ओ आंङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों आबहावानि सोमोन्दै जोंनि सोरगिदिं आबहावानि सोमोन्दै सावराय लायनो थाखाय आं हरनाय जादों आरो।
ओ अ अ अम जागोन राय-रायज्लाय जागोन।
औ जों आबहावा होनोब्ला जोंथ मोनथि नंङा होनबा जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार एम्फौ एनला गासै दै हा बार गासैखौबो लानानै मोनसे आबहावा बेखौनो आबहावा होननानै बुंङो नंङा होम बा
औ औ
बे आ बहावायाव थानानैनो जोंङो दिनै थांनानै दंङ जोंङो मोनसे मोजां मानसि बायदि मोनसे जिउ मोनदों बे आरो ओमफ्राय जोंहा ओ जोंहा बे आबहावानि फारसे जे बयनिख्रुइ बांसिन जोंहा मोजाङै लाखिनायनि बिबान संरैखाथा होनाय संरैखाथि होनायनि बिबाना जोंनि मानसि माहारिनि सायावनो आरोखि।
औ औ अम
से साननो गोरोंसिन जिब नालाय बे मुलुग
औ अम
जों मानसि माहारियानो बिबान दं आरो। आं ओंखायनो आबहावानि सायावनो आबहावाया जुदि साखोन जायोब्ला आबहावाया जुदि मोजाङै थायोब्ला मोनसे कन्ट्रल मोनसे माबायाव जनावनो थाबाय थायोब्ला
औ
ओ जे गास मुलुगाव थानाय गासैबो जिब जुनारफ्रानो सान्थि थानो मोनो आरोखि। जुदि आबहावा नि जिथु मोनसे थायोना केपासिटि मोनसे मोनसे ओ
औ
से गावनि मोनसे माबा थायो नालाय ओ लिमिट थायो नालाय बे लिमिटनि जुदि बांद्राय जु दि जायोब्ला बा बिफां लाइफांफोरखौ जों जुदि बांद्राय दानफायोब्ला अब्लाना मा जायो? जोंनि गेजेराव माने बिदुंफोरा बांद्राय जायो। अखा बांखाया एसे खमै लाङो बेनिफ्राय जिब जुनारफ्राबो थानो थाखाय जायगा मोनै जा-जालाङो बायदिसि ना फ्रब्लेम जायो आरो ओंखायनो अ आबहावाया जुदि थिगैनो थायोब्ला आबहावाखौ जुदि जों मोजाङै लाखियोब्ला जों जों जोंनि बोथोराबो मोनसे मोजां कन्ट्रलिंआव फैयो आरोखि। दा नोंथाङा आब हावानि सायाव माबा फोर मा होननानै सानो बोरै आबहावाखौ मोजाङै लाखिनांगौ होननानै नोंथाङा सानो एसे फोरमायना हो। गोन नामा?
जेनेबा आब- आबहावायालाय जेनेबा जोंनि ओ थांनानै थानाया जोंखो जोबोद हेफाजाब होयो नङा होनबा जेरैहाय जोङो आबहावा खौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ। आरो बिफां लाइफां गायनायनि थाखाय जोंहा बुहुमाव मोनसे बिफां लाइफां गायनाय सानबो फालिनाय जाखायो नङा होनबा जेरैहाय बा जुन बेखाय जोङो जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौ जेसे हायो जोंनि सोरगिदिं गायनानै लानां गौ आरो ओमफ्रायहाय आरो ओमफ्राय आरो जेने जेरैहाय ओ गोबां दाथ' आरो जों मिथिनो मोनखाय ना गोबां जेनेबा हादान सिफायनानै मानसि न' लुनानै थागासिनो बेफोर माने एसे कनट्रल खालामनांगौ आरो जेसां हायो माने बिदि आरो ओमफ्रायहाय आरो जोङो जेसे जेसां हायो माने बिफां लाइफांफोरखौ न'आव गायनानै लानांगौ ओमफ्राय गायनाय अब्लासो जोंफोरो गायनायजों लोगोसे बिफां लाइफांफोरा जोंनि हां लानायावबो जोंखौ हेफाजाब होयो नङा होमबा?
उम।
बिदिनो आरो ओमफ्राय औ ओमफ्राय ओ ओमफ्राय नोंथाङालाय ओ मा मा बिफां लाइफांनि मुंफोरखौ मिथियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आङो बिफां लाइफांनि बेल' आं नुनायखिनिखौनो जेनेबा आङो फाख्रि रादासुर थाइजौ खान्थाल गय बिफां थालिर बिफां ओमफ्राय सिगुन साल औवा बैग्रि बिफां ओमफ्राय बिदिनो मा होनो राधासुरा कृष्णसुरा सौरा आ आरो खामिहारा इनिफ्राय ओमफ्राय माबा र' मा दंबावोथाय अर्जुन दंफां ओमफ्राय आमलाइ दं बां खमला ओमफ्राय मा दंबावोथाय मा दंफांनि नाम दंबावो
अ थाइजौ बिफां
गाम्बारि थाइसुरि थाइसुरि बेनिफ्राय माबा गुफुर कालारनि दंफां मोनसे दंमोन बिगुरा बिराद गुफुर जायो आरो ओमफ्राय बिगुर जिरनाय बायदि जायो आरो
अ अ।
फां होनोमोन आंबो उन्दै उन्दैबा जोंनि गामि खाथियाव बे दंफाङा दंमोन आरो बिराद गोजौ गोदोर जायो आरो बे दं फाङा बिराद गोरा जायो। मा दंफां होनोथाय आङो बावबाय आरो बिराद नायनो समायना दं
औ औ
ओमफ्राय जलफाइ जलफाय ओनिफ्राय बिदिनो ओ देवा देवा दंफां दङ दुम दंफां दङ नङा होमबा?
उम उम उम
आरो ओ माबासो मा होनो एखौ ओम फोथा लाग्रा दंफांखौ मा होनोमोनलाय बेखौ? चन्दन
औ चन्दन
चन्दन दंफां आ चन्दन दंफां दङ ओ बिदिनो बा माखासे आङो नामखौनो गोसोआव फैनो नागिरलाया आरो मोनथिनाया मोन थियो मालाबा नुबासो गोसोआव फैयो अमुख ना दंफाङा होननानै
औ औ औ
जेनेबा गुबुन दंफांफोरखौ जोङो गायाब्लाबो फिथाइ सा सामथाइ मोनजानाय दंफांफोरखौ जों गायना लायोबा जोंनि जों गावबो मोनजाबाय। इनभारमेन्टनि थाखायबो मोज जां जाबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ
फिथाइ सामथाइनि जाग्रा फिथाइ सामथाइ नि बा थाइगिर दंफाङानो जा बिथिं ओ ओ थाइगिर दंफां खान्थाल दंफां थाइजौ दंफां इसौ दंफां उम ओ लिसु दंफां बेफोरखौ आरो बे नारें जुमब्रा कमला दंफां बेफोरखौ गायना लाबाथाय मा जायो बै बोथोरखौबो जोङो बोथोरनि थाखायबो मोजां जाबाय। गावबो उदैयाव मोनजाबाय बेखौ फाननानैबो मोनजाबाय, दावउमा दाउसाफ्राबो थानो जायगा मोनबाय बेनिफिटा बयहाबो नङा होमबा, गुबुन दंफांफोरखौ जों गायाब्लाबो आरो बेखिनिखौ जों दायोब्ला, जोंनि माबानि थाखाय इनभारमेन्टनि थाखाय जथेस्थ' हेल्प खालामो आरो आरो माबाफ्रा निम दंफाङा निम दं फाङा बिराद मोजां, हराव अक्सिजेन हगारो बियो, निम दंफाङा, हराव अक्सिजेन होगो आरो बिनि थाखाय बिराद मोजां बे नेमबआ आरो सबसे मोजां दंफां मोनसे दंबावो बर'फोरनाव थायो बाथौआव जों गायो सिजौ,
औ सिजौ बिफां
बा सिजौआ बिराद मोजां आरो थुलुंसि, थुलुंसि लाइफाङाबो बिराद मोजां थुलुंसिया माने हरनि समाव अक्सिजेन हगारो आरो बे सिजौ दंफाङा माने बिराद ओरैबादि मोनसे दंफां सारन्थाइ गावा आरो बे थायोबा,
औ
दिस सेब बे सिजौ दंफां थानाय फिफटि मिटारसोनि गेजेराव माने सारन्थाइ गावा आरो
अ
उम ओंखायनो सिजौ दंफाङा जुदि सिथ्लायाव थायोबा नोंसोरनि न'नि खाथि खालायाव न'आव माब्लाबाबो बे सारन्थाया गावला आरोखि नारखोहरो
उम उम
आरो बे सिजौ दंफां हाय माने बिराद मुलिबो जायो बिराद मुलि जायो बे मोद दंफां जोङो बिनि गुनखौ मोनथिजोबा बिराद मुलि जायो बिनि आटाया बिराद मुलिस मुलिनि खामानि होयो आरो सिजौ दंफांआ ओंखायनो सिजौ दं दंफांखौ बर'फ्रा गावनि सिथ्लायाव गायनानै लायो लाब्लाबो बेनि बेनिफिटखौ मोन्थिजोबा आरोखि
औ औ
बुहुद गुन दङ आरो बिदिनो ओमफाय बिदिनो जोङो बिबारफोरखौबो जोङो हमना ला गा गायनानै लायोबा जों नुनायावबो मोजां नुबाय बेथिं जों सानाव नांगौबायायदि अक्सिजेनबो मोनबाय, माने दंफां लाइफाङा थु दुला बालाफोरखौबो लाखिजोबो माने मा जायो। साफा खालामजोबो आरोखि दफां लाइफांफोरा पलुसनफोरखो माने ए फिल्टार खालामनाय बायदि बिसोरो खालामो आरोखि।
औ औ औ।
जोङो इनभा आबहावाखौ इनभारमेन्टखौ जोङो साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय जों दंफां लाइफांखौनो जों गायनांगौ आरो। जोंनि रायज्लायनाय सम समा नै जि मिनिटनि बारबाय।
औ औ औ जागोन दे गोजोन्थों। गोजोन्थों नोंथां।
उम।